हेल नोंथां औ हेल'नोंथां औ नोंथाङा खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथाङा ओरैनो?
अ आंथ' दा ओरैनो दं दे नोंथां
औ नोंथाङा आं मोनसे आयदानिजोायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा एसे टाइम सम होनो हागोन नामा नोंथां
औ होनो हागोन
औ होनोमबा नोंथां जोंनाथ' जोंना बर' हारियाव गोदोनिफ्रायनो जोंना बायदिसिना जोंना दोरोङारि जाग्राफोर दङ नालाय नोंथां जोंना बेफोरखौनो आं नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना मोना? जोंना गोदोनिफ्राय जोङो माबायदि दोङारिखौ होसाबबोगासिनो दङ आरो आथिखालाव माबायदि जोङो संनानै बेफोरबायदि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ जों जाबोदों बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागौ नोंथां जेनेबा जोंहा दोरोङारि समनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथाय जों दिनैनि मुगाजों बा दोरोङारि समनिजों गोबांनो जोंहा फारागथि आरो ना ओरैबायदि माखासे फारागथि
नंगौ नोंथां नंगौ।
जेरैबायदि बुंनो थाङोब्लाथाय जोंहा खायसे जों गोदोनि जाबोनाय मैगंफोराहाय दिनैनि मुगायाव माने गोमालांबाय बेफोरबायदिया आरो ना खायसे जों बर' माहारिफोराथ' बांद्राय जोंहा बायनानै जानाय हाथाय बाजारनिफ्राय बेफोरबायदि जोंहा ओ ओ मा होनो बेखौ आखु गैया आरोना जोंहा बांसिना गामिफोराव गामि ओनसोल जोंहा ओरैहाय हाजो हायेन ओनसोलाव थायो नालाय बेनिफ्राय जोंहा ओ मिथिंगानिफ्राय खांनानै जानाय हुदाया जोंहा गोबाङैनो दङ आरोना बायनानै गावनो नागिरनानै जायो आरोना गोथौ सोमोन्दो दं आरो जोंनि बर' माहारिफोरा बेनिफ्राय जोंहा गोदोनिफ्रायनो ना खांख्राइ साम' बायदिसिना नागिरनानै जानाय हुदा दङ बेनि
नंगौ।
मैगं थाइगं खाबदिंनानै जाय हुदा दङ बेफोर गेजेर जेनेबा जोङो बुंनो थाङोब्ला आमफाय जों जायखौ होनो माथि गालदाब बेफोर बायदि मैगंखौ दा बांद्राय नुनो थांलिया आरो ना गोदो जोङो ओ एसे नुसिनोमोन बेनिफ्राय दायो जोंहा बे गोजौ गोजौ खायसे ओ हादाबफोरखौबो जोङो जावख्लायनानै खायसे सुबुङा माने बेनिफ्राय बेफोरबायदि जायगायाव माने जेरावहाय थोरि थायोमोन बेफोरबायदि जोंनि खायसे जोंनि बोरि जायगा थानायफोरावहाय बेफोरखौ जोङो जोंनि दिनैनि ओ हाथाय बाजार सकफ्रावहाय खाबथिंनाय मैगंफोर फान खौ जों नुयो आरोना ओरैनो थाला रावबो दाना जिरायनानै। बेफोरावहाय जोङो बे माथि गालदाब मैगंखौ एसे एनै जे ओ माने गोजान गोजान जायगायावहाय नुनो मोनो आरो ना अब्लाबो बांद्राय नुनो मोनला बेनिफ्राय जोंहा ना खांख्राइ गुरनानै जानायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा ना खांख्रायखौ जों दिनैनि मुगायावहाय जेरैबायदि थाव होफबनानै थाव गुबै होफबनानैहाय एवफ्रामनानै खामथाबनानै गाब जोहोलायनानैहाय जायो। बेबायदि जोंहा गोदोनि सुबुंफोरा जायामोन आरोना नोंथां। जों बुंनो थाङोब्लाथाय जोंहा गोदोयो बांसिनैनो खार दै आरो जोंहा थाव होनो थां थाव जोंहा आगोलाव गोदोनि दिनावहाय ओ बे जों जेनेबा बथलनि खफा ना बेबायदि खफाजों खफासे खपानैखौनो गायनानै जायोमोन आरोना। बिदि बांद्राय ओ बायनानैबा जों बांद्राय थावनि आरो जों बुंनो थाङोबा खायसे जों जेरैहाय खायसे ओंख्रिफोरावहाय जोङो ना ना फिसाफोरखौहाय जेरै ना ओ जेन फिसाफोर थायोना बेफोरखौहाय जोङो ओ जों माखौ नुनो मोनोमोन होननानै बुङोब्ला ओंख्रि गोदौबाय थानायाव थोंजोङै माने उफ्रामालासिनो होनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना बेबायदि जायोमोन होननानै बुङो बेनिफ्राय जोंहा जेरै हालैफोरनि बाहायनाया बांद्राय गैयामोन। जों खारदैआवनो थांखाबाय नालाय बेनिफ्राय थावनि सोलायै जोङो ना एवनानै जायोब्लाबो खारदैजों एवनानै जायोमोनबा जोंहा साराय गुदुुंआवहाय ना गोजा एवनानैहाय बेखौ खामहोनानै बे खारदै लगायनानै स्रै लगायनानै जायोमोन आरो ना बेबायदिखौ जों नुयोमोन। बा जोंहा जेरैहाय खुमब्राफोर जानाय बुङोब्ला खुमब्राजों नाजों जायोब्ला जोङो खुमब्राखौ ओ रुनानै जायोमोन आरोना रुनाय बायदि मैद्रु होननानै बुङो जायखौ बेफोरबायदि जायोमोन नाजों खुमब्रा बे ओ खुमब्रा खारै होनानैबा खारदै एसे होनानै बा जोङो ओरैनो रुनानै हाया बेवहाय जोङो बा जों जेरै बुंदोंमोन ना बे थाव फासेखौनो जोंहा सानब्रै सानबा बेफोरबायदि जायोमोन आरोना फुवासे थाव जों थरथिंसेखौ सारायाव होनानै आरो गोदोनि थावा ओरैबायदि मोजां मोनबो जों बे थरथिंसे थाव होब्लानो माने जोंहा थाव जानाय बायदि मोनोमोन आरो ना नुनो मोनोमोन जों गोदोनि समावहाय बेनिफ्राय खांख्राइफोरखौबो जोंहा खावनानैनो जायोमोन सिफ्लेनानै बेयाव थाव थोबथिंसे होनानै बेखौ सोफ्लेनानै बाथोन जायोमोन। नाखौहाय बाथोन जायोमोन बेबायदि जों जानायखौ नुला आरोना नोंथां। दा ओ बेनिफ्राय बेनि अनगायैबो जोंहा आरोबाव गोबांनो बायदिसिना जों जेरैहाय थास' आथिं थास'नि गासैखौबो जोंहा बर' सुबुं फोरा जायो आरोना बिबारनिफ्राय लानानै थास'नि बुग्ला थास'नि ओ बेदर गासिखौबो जायो जेनेबा आरोबाव जोंहा बुंनो थाङोब्ला ओ नारजिफोराथ' जोङो गोदोनि आरो दासिमनि दासिमबो थागोन जोंना जोंनि भारत हादरजों दायथ' जाबाय बर'फोरनि थागिबि जागायजेननाय जाग्रा जामुं होननानैहाय बेनिफ्राय जोंहा जेरैहाय सबाइ साम' बेफोरखौ जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो ना‌ बा जों साम'फोरखौहाय औ बिदिनो गोबां गोबां रोखोम जायो एरख'नायबो जोंहा बिदिनो एरख'नानै जायोमोन आरोना गोदोथ' बांद्राय थाव बाहायखायामोन नालाय
नंगौ
बिब्दिनो जोङो गोदोनि मुगायावहाय ओंख्रि जानायफोरखौहाय जों बिदिनो बांद्राय थाव बाहायालासे रुनानैहाय जानाय जोङो ओ ना गोथां ना फिसाफोरखौहाय जोङो ओंख्रि गोदौबाय थानायावहाय होनानै जानाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरोना बिदिनो जोंहाथ' ना खां ख्राइ हमनानै जानाय खुसिया बोननानै जानाय बेफोरबायदि गोबां हुदा दंखायो। बेखौ जोंहा बर' सुबुंफोरा गासैबो जोंनि रोंगौथि दंखायो आरोना माबायदि खुसिया बोनोब्लाथाय मोनो बा नाखौ बबे जायगायाव मोनो बेफोर जोंनि बर' आइजोफोरनि रोंगौथि बा हौवा माहारिफोराबो दुब्लि फोथाराव आबादनि आबाद मावनो थांबानो बेफोरबायदि गियाना जोंहा थाफाखायोमोन जे अबेयाव खुसिया बोनबाथाय मोन गोन बा बहा खायसे ओ अरन बारिफोरावहाय खायसे जेरै जुनार जोंहा बुङाब्ला जाया मानो होनब्ला बेथ' मिथिंगानि नेम जेरैहाय जों दाउ हांसोफोरखौ जायो बिब्दिनो खायसे जोङो जुनारनि ओ माबाफोरखौबो जायो नालाय जनारफोरखौ बेफोरखौ जों जेराव मोनो जेरै एमबुफोर बायदिसिनाखौबो जोङो सानानैहाय जानायखौ नुनो मोनोमोन। आरो दिनैबो जोङो बेफोरखौ बांद्राय नुला अब्लाबो एसे एनै गेसेङै नुनो मोनो। जानाय नुनो मोनोमोन आरो ना
नंगौ
बायदि-बायदि खौसेथिया दङमोन आरोना गोदोनि समावहाय दा नोंथांमोननि नोंथांनिआवबो साननो सानो जे नोंथाङा मिथिनाय बिदिनो दोरोंआरि समनिबा दासिम माबायदिहाय जोंनि जानाय लोंनायफोरा सोलिलांदों बा गोदोनिख्रुइ दानिया साबसे ना गोदोनिया साबसे एसे फोरमायनाय होलाय नोंथाङा।
औ नोंथां ओहोम दा दा दाथ' बुंनो थांब्ला गोदो माबादि जायोमोन आं माने बारा मिथिस्लाबामोन आरो नोंथां। जेरै नोंथाङा बुंलांदों बेफोरबायदिनो जायोमोन आरो नोंथां बिसोरो। जोंनाथ' माने गोदो बायदिसिना थाव बायदिसिना बेफोरबायदि गैयामोन नालाय नोंथां बेनिखायनो जोंना बर' हारियाव जोङो बै जोंना थालिर बिफांजों जोंना बानायनाय जोंना खारै खारैफोरजोंनो जोङो दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ गोबां जानायखौ नुयो आरो नाथाय आथिखालावबो बेफोरबायदि खारेजोंनो जों संना जानायखौ नुबोदों। जेरै जोङो बुंनो थाङोबा जोंना सबबाय संनायावथ' जोंनो खारैखौ नांगौ जायो नोंथां सबायाइजों साम' संनायाव, अनला खारै संनायाव जोंनो खारैखौ नांगौ जायो। बेनि उनाव जोंना उम बै ओहम जोंना जेरै अमाजों जोङो नारजि जानायाव जोंनो खारैखौ नांगौ जायो नोंथां बेनि उनावथ' जोंना गोबां दंबाव जोंना थास' थास' जोंना थास' थानोबा अथ' जोंनो बेखौ नांगौ जायो नोंथां। नाफाम बनायनाय बाबोथ' जोंनो खारेन्टखौ नांगौ जायो। बेनिखायनो बुंनो हायोदि जोंना गोदो बर' बर'आ माने दोरोङारि ओंख्रिफोर जाबोनायफोरा गोबां खारैफोरजोंनो जाबोयोमोन आरो नोंथां। ओहो दा आं नोंथांनो आं दा जोंनि बे ओनसोलथिं माने बै- खौ माबायदियै नार्जिजों अमाखौ माबादि जायो बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों आरो नोंथां।
औ नोंथां फोरमाय
दा जोङो बुंनो थाङोबाथ' जोंना नारजिखौ अमाखौ जोङो आथिखालावबो खारै दोंनो जों गोबां संनायखौ नुदों आरो नोंथां। जेरै जोङो जेरै बुंनो थाङोब्ला जेरै जों माबायदि सङो होनब्ला जोंनाथ' फाथो फा खौ जोंनो गिबियाव नांग्रोगोन आरो नोंथां। फाथोनिफ्रायसो जोंनिया नारजि खौ संनो हायो। जोङो फाथोखौथ' जोङो न'फोरावनो गायना लानो हायो। नङाब्ला जोङो बेफोरखौ बायनाबो मोनो आरो नोंथां हाथाय बाजारफ्राव बेफोरनिफ्राय जोङो बै जोंना फाथोनि जोङो गोथां बिलाइखौबो जों जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोङो बै गोथां बिलाइ जोंना जेब्ला मोनो मोनब्लाथ' जों बै फाथोनि बिलाइखौ जोङो खानांगोन आरो नोंथां खाखांनानै जों बेखौ सान्दुङा मो जां जे फोराननांगोन फोरानखांनानै जेब्ला जोंना बै रानो रानब्ला जों बेखौ जोङो नारजि जानो थाखाय जोङो बेखौ दैयाव सोमनांगोन आरो नोंथां। जाहाथे बे बेयाव जोंना सेवनाय जोंना बिलाइफोरबो थायो नालाय नोंथां। गाज्रि बिलाइ बेफोरखौ जोङो मोजाङै माने बासिनांगोन। बेनि उनाव जोंना बिलाइनि थाराफोरखौबो जोङो मोजाङै बासिना लानांगोन आरो थां बेनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै माने फिन खेबसे सुबावनांगोन। सुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ सारायाव जोङो दै दैखौ फुदुंबाय थानांगोन आरो नोंथां फुदुंखांनानै जों बेखौ सुना लानाय जोंना नारजि बिलाइखौ जों बेयाव होनांगोन होखांनानै जों बेखौ गोदौ होबाय थानांगोन बेनि उनाव जोंना जोंना बर' हारिनि गोदोनिफ्राय जाबाय थानाय जोंना खारै बेखौ हबाथो जोंना बै नार गैयाथोंना गेब्लेहनानै गुन्दै गन्द्रु जाय जायो आरो नोंथां बेखौ ओ बेखौ होखांनानै जोङो बेयाव जोङो संख्रै फानलु बायदिसिना जोंना सामब्राम गुफुर नङाब्ला बायदि बायदि जोंना मस्ला थायो नालाय बेखौ होनांगोन आरो नोंथां खांनानै बिनाव जोंना अमा बेदर अमा बेदरखौथ' जोङो हाथाय बाजारफोरावबो मोनो नालाय नोंथां बेनि उनावथ' जोंना आं ओम जोंना न'फोरावबो जों अमाखौ फिसियो नङाब्ला बेनिफ्रायनो जोङो अमा बेदरखौ मोनो बेनिफ्राय जोङो अमा बेदरखौ लाना फायनानै जोङो बेखौ मोजाङै सुनानै जोङो आथिखालावथ' गोदो माने बिसोरो एवफ्रांना लास सिनो होयोमोन नालाय नोंथां नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोन्दों इसे फ्रांना लायो नोंथां जाहाथे बिनि माने मोनांना मोनामनाय माने खारनायफोरा इसे बे खारो होननानै आरो जोङो संबा थबाव थब माने थाबैनो मोननो थाखाय जों इसे रानहोग्रोना लायो आरो नोंथां अमा बेदरखौ बेनि उनाव जों बेखौ इसे एव ग्रोना लानानै जोङो माने जों जेराव संदोंमोन जोङो नारजि संदोंमोन बेयाव होनांगोन आरो नोंथां बेनि उनाव जों बेखौ होबना दोननानै जों गोदौबाय थानांगोन आरो गोदौबाय थानानै जोंना दै होनायखौ जोङो जेब्ला जोंना दैया इसे रानो राननानै जोंना गथा जायो नोंथां अब्लानो जों बेखौ माने खांना दोननानै जोङो माने जेब्ला जाना नायनायाव जोंना संख्रै खारैफ्रा जोंना मोजाङै माने थावना जायो अब्लानो जों बेखौ खांनानै जायो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि बे ओनसोलाव बेफोरबायदि नारजि अमाखौ जों जायो आरो नोंथां बिनि अनगायैथ' जोंना गोबां जाग्राफोर दंबावो साम'जों जोंना सबायखौबो जायो नोंथां बेनि उनाव जोंना थास' बिबारजों जोङो बै ना गोरानखौबो जायो आरो नोंथां अ होमब्ला नोंथां जोंना रायलायनाय समाबो थौबायमोन नोंथां
औ औ नोथां
औ औ होमब्ला नोंथां औ नोंथां गोजोन्थ नोंथां